हेल' औ खोनादों औ खोनादों नोंथां औ फ्रि दङ
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना औ बिदिब्ला नों नोंथांमोनि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दोङो आरो गोदोनि बायैनो ना गोदान मुानि सोलायनायजों आदब खायदाजों मावदों नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां दासान्दि दा माने जोंनि ओनसोलथिं माने माइ बयनिबो ओनसोलथिं आरो दा दैज्लां बोथोराव जोंङो माइ आबादखौ ग यो होननानै मिथिखागौना नोंथां
औ
औ बे माइ आबादखौनो जोंङो दानि मुगायाव बांसिनानो माने ट्रेक्टरजों गायनाय नुसै आरोना नोंथां बांसिनानो जोंङो जायबा जाय जेरै माहाजोनफोर बेफोरबायाददिया ट्रेक्टर होनानै ज' ज' खामलाफोर होनानै गाय गायसै आरो जायबा जाय एसे गोरिब थाखोनि बेफोरबायाददिफ्रा जोंङो मोसौजोंनो दासिमबो गोदोनि बायिनो जोंङो हालेवनानै गायो आरोना नोंथां खोनादोंना बे औ औ बेबायदि जोंङो एसे मोसौजों गायोब्ला जोंङो मा होनो सासे सानै न'नि न'निजोंनो गायनाय जायो जायो आरोना नोंथां आरो गुबुनफोरा जेरै माहाजोनफोरा बिदिनो दसेनो सानसे सानननि गेजेरावनो दानि गोद मुगायाव ट्रेक्टर फोरखौ होनानै बुराजा बुरजा खामला सोनानै माने सानसे साननैनि गेजेरावनो गायनाय नुसै आरो ना नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि गायो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां नोंथांङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बा बयनिबो ओनसोलावबो दा दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखायनो जोंङो बांसिन नो माइ आबाद मावनायखौ नुयो आरो जोंङो माइ आबाद आबाद मावनोब्ला गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जो बे माइजिलि खौ थांनाय बोसोरफोराव माव होखानाय जा गोगो माय बेखौबो दोनखानायखौ नुयो आरो खायसेखौ जोंङो बाजाराव मोननाय मा माइजिलि बायदिखौबो नुदों आरो जोंयो नानै गिबियावनो फाथोनि बसथाजों जोंयो फख्रियाव सोमनानै सान सेबा बेनि उनाव जोंयो खौ बोखांनानै लांदां जायगायाव थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो । आरो
औ - औ
जेब्ला बियो गाजा अरो अब्ला जोंङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो जोंङो बेखौ फोनायनि सि सिगांनो जोंङो दुब्लिखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों बा मोसौ हालैजों मोजांङै हेवनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो बे जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो मोजांङै आखाइजों सारै सारै फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जों जेब्ला दान मोनसे जायो अब्ला जोंङो माइखौ आरोबाव फुफिननाय जायो आरो फुखांनानै जोंङो बेखौ आरोबाव गायफिननाय जायो बेवहाय जोंङो आइजोफोरखौबो बांसिन खसेनो गायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ दा गोदान मुगानि माइ गायनाय मेचन ओंखारदोंना बेखौबो जोंङो बाहायनायखौ नुदों आरो
औ - औ
जेब्ला बेखौ गायखाङो अब्ला साननैसो थानायनि उनाव माइ आबादा मोजां जायो जानायनि थाखाय जोंयो बेहाय खायसे रासायनारि हा फोर जेरै इउरिया पटासफोरबो बाहायनायखौ नुदों आरो बेफोर नङाब्ला जोङो न'खरनिनो बाहाय--। आरो जेरैबादि गोबोर हासार आरो बोरमानि खि बायदिखौबो खायस--। सेखौ हैनायखौ नुदों आरो जोङो ओ बेवहाय। मो आबादा मोजां जानायनि थाखाय खायसे मुलिफोरबो बाहायो एम्फौफोर जानो। हायोबायदि। बेनि उनाव ओ जेब्ला माइआ फिथाइ ओंखारो बा मोनो अब्ला। जोंङो बे--। गोदोनि हुदा बायदियैनो खासि लानानै हौवाफोरखौ हाहोनो। नायखौ नुयो आरो आरो दानि समाव जोङो। आइजोफोरखौबो हौवाफोरजोंनो समान समान माइ हानायावबो जोङो थांनायखौ नुदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो। खायसेखौ माइ हानाय मिसिन बायदिफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो। जोंनि ओनसोलाव ओ। माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जेब्ला फोथारा लांदां जायो अब्ला जोङो बे। ओ नाराथिलिखौ सेफायालासि बेवहाय मटरफोरबो। फोनायखौ नुद--। दों आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर। बिदि मावोना।
औ मावो नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो माने। जोङो माइ गायनायनि सिगां मेसेंफोराव इसे जोङो न'आवनो थानाय गोबोर हासारफोरखौ। बबेबा गोबोरखि हासारफोरखौ जोङो लांनानै दोनहैखायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो दैज्लां बोथ--। बोथोर जाबा एवो बेखौनो सारनानै होनायखौ माने एवफाखायो आरोना नोंथां बेनि उनाव। जोंङो मा खालामो माने खोथियाफोरखौ फोनानै लायो। खोथियाफोरखौ फोनायाव जोङो मोसौजों हालेवनानै माने दब्लायसे दब्लायनै हालेवनानै बिदिनो। गो नों नोंथां होननाय बायदिनो खोथियाफोरखौ सोमना लाखांनायनि उनाव जोङो खेरखाफोर एबा खादाफ--। फोराव लानानै जोङो खोथियाफोरखौ फ्रि फ्रि सारनानै फैयो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो सिगां हालिवो। नाय खौ मा होनो खारायनाय बिनि उनाव जोङो खोथि फोनायनि उनावनो जों। खारायनानै लागोरो बेनि उनाव जोंङो माइ गायनोसै समबा जोङो बेखौ मा सामार होनानै लायो आरो। ना नोंथां। औ बेनि उनाव जोङो आरोबाव माइ गायथारसैबा मा होनो बर'। बिनि उनाव जोङो मा होनो फोमोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंङो खोथिया। खौ फुखांनानै खोथिया फुखांजोबनानै जोङो। मा खालामो बे गायो आरोना।
औ।
औ गायखांनायनि उनाव जोङो बे बान्दोफोरा लांदां थानायनि थानायाव जोङो मा खालामो स--। सबायखौ फोनानै होयो आरोना नोंथां सबायनि बे बान्दोआव थानाय हाग्राफोरखौ जोङो मुलिफोर सारना--। बा एवस्रांनानै साफा खालामनानै जोङो बेहायो मोसौफ्रा जाहाथे बान्दोआव थानानै। मायफोरखौ माय आबाद जाहरनो हाया बे बान्दोफ्राव जों सबाय आबाद जो फोनान--। रामनाम जायो आरो ना नोंथां आरो बाव जों मायत। खौ मोनखांनायनि उनाव खोनादोंना नोंथाङा। औ औ आरोबाव जोङो माइ। खौ हाखांना लाखांनायनि उनाव बे दुब्लिफोराव बेफोरखौ माने मोजाङै फोसाब नानै माइ मारा होखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव जोङो बेखौ एवनानै लानानै जोङो बाहाय दा लि एबा बेसरफोर एबा सबबायफोरखौबो आरोबाव फोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनिथिं बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरोना नोंथां आरोबाव जोंनिथिं माखासे दुब्लि फोराव माने मारु हाफोराव जोङो माय आबादफोरा बांद्राय जायाब्ला जोङो बाहाय माय आबाद गाय नायनि सिगां जोङो बाहाय फाथोखौ फोनाय जायो आरो ना नोंथां फाथो आबादखौ फोनाय जायो बिनि उनाव जोङो फाथोआ मोजाङै जानायब्ला जोङो फाथोखौ दानखांनायनि उनावबो आरोबाव जोङो बाहाय माइ गाय फिनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो ओ मा मा आवबावो नोंथां
अ जोंनिथिंथ बेनो जाबाय दालि दालिफोरखौबो जोङो माइ हाखांनायनि उनाव जोङो फोनाय जायो जायो आरोना नोंथां दालि बेसर आरोबाव जोङो दुब्लिफ्रा एसे थानायबा बेहाय जोङो मैथाफोरखौबो फोनाय जायो आरोना नोंथां
मैथा औ सबाय आरोबाव जोङो मा फोयो बादामफोरखौबो एखमबा समाव जोङो गायलाबायनाय जायो आरोना नोंथां
माने खायसे खायसे औ होमबा नोंथां औ औ औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरोबा मा आबाद मावो
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जेब्ला माइ आबादा जोबो अब्ला जोङो दुब्लि फोथारखौ ओ मो जाङैे मावखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय बेसर आबादबो मावो आरो जोङो बोसोर आबाद मावनायाबो